हेलौ हेलौ। अह नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन ना मोनसे आयदानि सायाव।
अ हागोन नोंथां हागोन।मा आयदानि सायाव रायलायनो बुं नोंथां।
ओमबा जों दैज्लांनि फिथाइ सामथाइनि सायावनो राय-रायलायनोसै नामा?
आदसा जागोन दे नोंथां।
अ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव दा दैज्लां बोथोराव मा मा फिथाइ मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मैगं थाइगंनि बेलायाव ना ओरैनो जाग्रा फिथाइनि बेलायाव?
बे दैज्लां बोथोराव ओरैनो जाग्रा फिथाइनि बेलायाव नोंथां
ओ जायो बिदिबाबो ओ बिदिब्ला आंङो खिन्थानोसै नोंथांनो
औ
जेरैहाय गिबियावनो जों मोननो हायो खान्थाल थाइजौ खोनाबाय खाला जाम
औ
आरो सुपारि फिथाइ
औ औ
बिदिनो बायदि रोखोमनि अनेक रोखोमनि फिथाइ मोनो आरोखि ना माखासेखौ नामखौ बुंनोथ' आं हानाय नंला माने मिनथिया आरोखि ना
औ ओरैनो नोंथां थाइजौ मोनो ना मोना नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बे दैज्लां बोथोराव
थाइजौ
औ
थाइजौथ' मोनो नोंथां एभेल लेबेल मोनो माने ओह्रो
बयहाबो माने गामियावथ' थाइजौ बिफां बेफोरबायदिथ' थाखायो नालाय नोंथां दङ मोननो हायो ओइ नोंथांमोननि गामियावहाय औ
जेनेबा आम- दिसुवाफ्राव नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा गामिनि मानसिफ्रा ज' ज' बिदिनो नखर नखर फैनानै फिथाइ स सामथाय जानाय हुदा दंना गैया जेनेबा खान्थाल
अ नोंथां दङ दङ दङ माने जों लागोआवहाय मानिे गामियावहाय बिदिनो सोरनिबा न'खर बैनि न'खर बैनि न'खर मानिे ज' ज' ज' थांनानै माने थाइजौ खान्थाल फिथाइ बिदि जाहैनाय माखासे हुदाफोरबो दं आरोखि ना नोंथां
औ
औ
दा जेनेबा खान्थाल जेनाखि फिथाइ बेखौ फिथाइ जानायनि अनगायैबो जेनेबा खान्थाल बेगर बेखौहाय माने ओंख्रि जानाय जों खोनानो मोनो दा नोंथाङा बेखौ ओंख्रि बेफोरबायबा मा माजों बे खान्थाल बेगरा ओंख्रि जानो जेनेबा साबजाथाव जायो
ओ आटचसा औ नंगौ बेखौ माने खान्थाल बेगरखौ जोङो जेरैहाय ओ मैथा मैथाजोंबो जानो हायो ना होदेरनानै
आरो बेखौ गाव गोजाबो मानि गाव गोजाबो जहल जानो हायो आरोखि ना
अ अ
औ औ आरो बेखौहाय मेनानैबो माने औ
औ नों होननाय बादियानो नोंथां मेनानै ओमफ्राय दे बुं
मेनानैबो बेखौ माने बाथोन देनानैबो जानो हायो आरोखि ना बानलु गोसा ज्रोम होनानै
बिदिनो फुंफ्राव ओंखाम गोजांजों । जानो हायो आरोखि ना मेनानै इन्टारेस्ट जायो जानायाव। आरो नोंथांमोननि गामिजोंलाय माथो माथो फिथाइ सामथाइ मोनो?
ओरैनोथ' दा दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंनिथिंजाय नोंथांमोननि ओनसोलाव खोनादों ना?
हम।
खोनादों?
खोनादों औ। हेल'। हालौ नोंथां। हालौ हालौ हालौ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खोना
हालौ। हाल'। हालौ नोंथाङा नेटवार्क गैया नामा? हेलौ नोंथां। हालौ हालौ नोंथां। औ खोनादों खोनादों खोनादों बुं दे।
खोनांदों।
औ खोनादों खोनादों।
हेल'।
हेल' हेलौ । हालौ।
हेलौ ।
परस होबाय।
हेलौ ।
ओद जोंहासोहेऔ'।
खोनादों ना? हेलौ।
आंनिखौसो नोंथाङा खोनाहैदों ना हैयाखै?
आं नोंनिखौ खोनाफैदों आंनिखौ खोनाहैदोंना हैयाखै जाखो?
हेलौ।
औ नोंथां खोनाफैदों आङो नोंनिखौ खोनाफैदोंथ'।
हेलौ।
अ आं खिथानि नोंथां जोंनि जायगायाव जेनाखि दैज्लां बोथोराव मोननै फिथाइनि सोमोन्दै।
ओ ओ।
अ ओरै नोंथांमोननि जायगायाव दैज्लां बोथोराव जेरैबायदि फिथाइ मोनो मानि बेनो आरो जोंनिबो नोंथांमोननि बायदि जेनेबा खालाजाम खान्थाल थाइजौ। लिसु बेफोरखौनो मोननो हायो आरो नोंथांजों
आतसा।
खोनाहैदों ना?
औ नोंथां औ।
हेल'।
औ नोंथां हेलौ।
औ ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा गामियाव
औ नोंगौ मोनो गामियावनो मोनो।
फिथाइ सामथाइखौ माने गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो गामिनि बाजारफ्राव फाननाय बा फानहैनाय नुनो मोनो ना मोना नोंथां नोंथां
औ नंगौ माने गामिनि मानसिफोरा माने खाथि खालायावहाय माने बाजार फिसा फिलौ जायो नालाय बेफ्रावहाय माने लाङो आरोखि ना
फानहैयो खोनाबायना औ औ खानथाल थाइजौ खौ बिदिनो लाङो माने खायफा सोरनावबा सोरनावबा गैया नालाय बिसोर माने बायनानै जायो आरोखि ना
औ दा गामि ओनसोलाव ओरैबायदि ओरैबायदिबो नुनो मोन मोनो नोंथां
औ
माने जेनेबा सोरनिबा नखर जेनेबा खानथाल फिथाय हानोबा मानि न'खरसे बा खाथि खालानि जेनाखि मानसिफोर बिसोर माने जयै बिदिनो खानथाल फिथाइ
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खानादों
जानाय हुदा दंना गैया जेनेबा जानो नागिरदोंबाबो ज' ज' माने मानसिफोरजोंनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो नामा नोंथांनि जायगायाव
अ नोंथां जायै जायै बिदिनो ज' ज' माने खानथाल गोथांफोरखौबो माने दाननानै बानलुजों आराम सिफलिनानै जालायो आरोखि ना नोंथां
औ
खोनाबाय दा आरो खानथाल गोमोनफोरखौबो बिदिनो जायो ज' ज'
आरो थाइजौफोरखौबो बिदिनो खाजि लगायनानै जायो आरोना गोथां समावहाय जेब्ला गोथ थांना मोनथ'वाखै अब्ला बै समावहाय आराम हानसै खा जि लगायनोसै जानोसै ज' ज'नो बेबायदि जालायनाय हुदा दं आरोखि ना दा नोंथाङा फिथाइनि बेलायाव बबे फिथाइखौ जानो साबसिन गोथाव मोनो
ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा मा होनो जेनेबा
मोनो नङा होमबा
उ औ औ औ खोनादों।
आंनि साबसिन मोजां मोननाय एबा जानो गोथाव मोननाय साबसिन मोनो
आतसा
थाइजौखौ गोथांआव लगायनानैबो जानो मोजां मोनो आरो जेनेबा जेब्ला बियो मोनो अब्ला बेखौ साबसिन मोनलायलाङो आरो नोंथांनि बेलायावलाय माबायदि
मोजां मोजां मोजां मोजां
हेल'
औ हेल'
अ नोंथांनि बेलायाव माबायदि नोंथाङा बे दैज्लां जेनाखि फिथाइ बेफोर फिथाइनि मादाव मा फिथाइखौ साबसिन
आंथ' थाइजौखौनो साबसिन मोजां मोनो नोंथां। खोनाबायना? हेलौ। ओ थाइजौखौनो आङो साबसिन मोजां मोनो नोंथां, दा गोमोननि गोमोन मोननाय समाव आं बेखौ आइयो आरामसे माने ओंखामजोंबो जाफायो आरोखि ना नोंथां आरो ओरैनोबो आं जायो फुंफ्रावबो जालाबायो सानजौफुआवबो आं नै जानायनि लिमिट गैया आरोखि ना।
खोनाबायना
औ
ओ दा नोंथाङा फिथाइ जाग्रा बिफांफोरखौहाय गायनायाव इन्टारेस्ट दंना गैया? हो नोंथां हेल' माथो खोनाया नोंथांनिखौलाय हेल' मानि नोंथां थाबथा फैनाय खोनादों नेटवार्ट गेट नोंथांना
औ औ हेल'